खोनादों
औ खोनादों ओ खुलुमबाय नोंथां
ओ खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ औ ओ नोंथांजों आङो फन हरनायनि ओ जाहोनानो जाबाय दान्दिसे सम जोङो ओ बाथ्रा रायज्लायनो होननानै आं नोंथांनो फन खालामनाय जादों नोंथाङा दान्दिसे सम रायज्लायनो हागोन ना
हागोन नोंथां थारैनो हागोन
औ ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे मोनसे आयदानि सायाव औ सावरायनोसै जोङो जोंनि ओ जि बरनि मोनसे ओ बरनि फोरबो बे फोरबोनि सोमोन्दै जों एसे नोंथांजों ओ सावरायनोसै ओ जोंहा फोरबो होनना बुङोब्लाथ गुबैयै बर ओ फोरबोआ गुबैथारा जोंहा मोनथाम फोरबो दङ ओ जोंहा बेवहाय ओ मागो ओ मागो फोरबो बा मागो बैसागो होनना बुङो जायखौ जोङो बेनिफ्राय रंजालि बैसागु बेनिफ्राय काति बैसागु होननानै बुङो जों जायखौ बे मोनथाम ओम फोरबोनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै बिदिब्ला नोंथां
सावरायनो हागोन नोंथां
औ जोङो गिबियावनो काति काति फोरबो बा काति बैसागोनि सोमोन्दै जों नोंथांजों एसे सावरायनोसै जे जों काति फोरबोआव जोङो माबोरैहाय जों कातिक फोरबो बा कातिक फुजाखौ जोङो फालिनाय जायो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
थारैनो नोंथां ओ खाथि फोरबो बा खाथि गासा बे फोरबोआ बरफोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो होननानै बुंनो हायो उम बे फोरबोखौ जों ओ आबाद फोरबो होननानैबो ओ बुंनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बे फोरबोआव ओ बे फोरबोखौ बरफ्रा सिगांनिफ्रायनो ओ फालिबोदों नाथाय आ थिखालावबो फालिबाय थानाय बा खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों नाथाय एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय ओ गिबियावनो जों खाथि गासा फोरबोआव ओ काथिक दानि से थि सानखालि ओ मोनाबिलि मोनाबिलि समाव नखरनि आइजो आइजोआ ओ आबाद फोथार बा माइ फोथाराव थांनानै बै खाथि गासा बा काति फोरबोखौ खुंनायखौ नुनो मोनो ओम आइ जोंहा ओ खाथि गासा फोरबो ओम खुंनाय समाव बा ओ बावहैनाय समाव लोगोआव थाइगिरनि गांखं बा ओ मोदोमफुल फिथाइ बा बेजों लोगोसे हानि आलारि बाथि बैफोरखौ लांफानायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गनसि बा खानजुं ओ बैफोरखौबो लोगो लांफा नुनो मोनो आरो आलारि बाथि सावनो थाखाय जों थाव गुबै बा जों माखासे औवानि ओ औवाजों थुथाबनो थाखाय जों आ औवा फार सैनानै लांफानाय
औ औ लांफानाय जायो नंगौ।
आरो बेबायदिनो ओ नखरनि ओ बाथौ ओ बाथौआव जों गिबिग्रो आलारि बाथि फोजोंनानै
औ
फोजोंनानै जों दुब्लि फारसे थांनाय जायो बे समाव जों बुंनो हायो माइ फिथाइ बा माइ दुब्लिया बिबार बार फुनाय बा आ एसे समायना फिथाइनि महर जों दुब्लिखौ जों समायना नुनायखौ नुनो मोनो बै सम समाव कारतिक दानाव आं आरो बे समावनो आइजोआ लोगोआव आखाइयाव आ दै सान्थि बा बैफोर नांगौ जानाय मुवाफोरखौ लानानै थांनाय नुनो मोनो आरो दुब्लि बारियाव जों थाइगिरनि गांखंआव खुन्दुं आवा बा थाव गो गो थां बा थाव गुबै होनानै जों आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि बिदिनो जों बिमा लोखिनियाव ओ बोर बिनायखौ नुनो मोनो जाहे जाहाथे जोंनि आबाद फोथारबा जोंनि माइ आबादा ओ एम्फौ एनला बा दाउमा दाउसा बेफोर जेबो खहा खालाम मा। बिनि थाखाय मोजाङै मोजां जों आबादखौ मोननो हायो बेबायदि गोसोजों बेफोरबायदि बेखौ हास्थायनानै जों बिमा लोखिनि बा उम बिमा लोखिनियाव जों आरज खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो ओ थारैनो जों ओ बिगियाननि बिजिरनाय बायदिब्ला जों थारैनो बे ओ जों जेरै बर सुबुंफोरा फो फोथायो बेखौ जों उम थारैनो नंगौ होननानैबो जों फोरमान मोनदों। बे फोरबोआव जायफोर गुमा बा ओ गुमा बा गोमोथिं बैफोर बायदि बिदि एम्फौफ्रा बे समाव जोंनि बारफुनाय माइ ओ बे बारफुनाय माइनि ओ बि दै बि दै सोबनानै ओ माइखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोनो। ओ बैफोर एम्फौ एनलाफ्रा ओ खाथि गासायाव सावनाय ओ थाइगिर गांखंआव सावनाय बा मोदोमफुल फिथाइआव सावनाय आलारि बा थि एबा ओ सावनाय थावावहाय ओ लाइटनि सोराङाव बारसोमफैनानै। ओ थैफैनायखौ नुनो मोनो। नो आरो बेनिफ्राय जोंनि ओ खहा खालामनो गोनां एम्फौ ओ आबादखौ खहा खालामनो गोनां एम्फौफ्रा थैनाय खौ नुयो आरो बेबायदिनो जोंनि आबादा उम रैखा जायो होननानैबो ओ थारैनो जों बुंनो हायो। ओ बिनि अनगायै बो ओ बे खाथि गासा फोरबोआव ओ बारियाव बा दुब्लियाव साव खांनायनि उनावहाय ओ दाब दाब जायगायाव बे खा थिगासा फोरबोआव ओ गोबां उम दुब्लियाव आलारि बाथि बा-बा थाइगिर गांखंआव आ आ अर फोजोंनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलाव उम गंसे बा गंनै बेफोरबायदि अर फोजोंनाय खौल' नुनो मोनो ओ नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां उम आ आलारि बा थिबा अर फोजोंनायखौ नुनो मोनो आ आरो बेनि उनावहाय ओ आलारि बाथि फोजोंखांनायनि उनाव जोंहा लोगोआव लांफानाय गनसि बे गनसियाव थाव गुबै फुननानै जों ओ बारफुनाय बा फिथाइ थाइ गानाय माइयावहाय जों ओ बेजों ओ बिलिरबोनाय बा ओ गनसेजों बिलिरनायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे आरो बेजों लोगो लोगोसे लोगोआव लांफानाय खानजुं उम खानजुंजोंबो जों ओ माइनि बिदांफोरखौ जों उम फोनांनायखौ नुनो मोनो जाहाथे उम आबादा ओ गोलाव गोलाव बा मोजां जाथों ओ बैफोरखौ लानानै ओ जों उम फोथायनायनि गेजेरजों जों बैफोर मुवाफोरखौ लांनानै ओ बेफोरबायदि ओ फोरबो फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों ओ आरो बे गनसिजों गनसिजों जों ओ माइ बुब्राबनाय बा माइखौ ओ बुस्रिना बुर ओ बोर बोला लांनाय बेनि गेजेरजों जों बुंनो हायोखि माइआव बानानै थानाय एम्फौखौ होनानै, ओ आलारि बाथिसिम, होनानै लांनाय होननानै बा अर फोजोंनायसिम होनानै लांनाय, होननानै जों फोथायनो हाया, आरो बेबायदिनो दुब्लियाव फोजोंखांनायनि उनाव ओ जों न'आव न'नि बारि बागान फिथाइ थायग्रा बेफोराव ननि लांगोना सिला गेजेराव बे ओ खाथि गासा सावनाय बे फोरबो खौ फालियो नाथाय आथिखालाव ओ आइजोफोरा सोलाबाब्ला ओ हौवा मानसि बा, नि गारजेन ओ बिथांमोन, खौबो जे खाथि गासा सावनाय, बे हाबाफारिखौ ओ नुनो मोनो, नोंथां बिदिब्ला नोंथां नों नोंथांमोननि ओनसोलाव खाथि गोसा फोरबोखौ माबोरै, फालिनाय जायो आरो बे खा बेनि बागै नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ नोंथाङा जेरैहाय बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो काति फोरबोखौ बेफोर बायदिनो फालिनाय जायो आरो ओ जोङो, खाथि दाननि से खालार खालि बेफोर बायदिनो जों न न'खराव न'खरखौ जों साखोन सिखोन खालामनानै न'खरखौ जोङो ओ साफा खालामनानै जोङो, बेयावनो जोंनि ओ ओ बाथौसालियाव जोङो ओ साद आलारि बाथि फोजोंनाय जायो जोङो आरज खालामनाय जायो जाहाथे जोंनि बे काति फोरबो बा बेवहाय जोंनि जि ओ आबाद फोथारनि आबाद बा फसलफोरा जोंनिया मोजाङै मोजां ओ, ओ फिथाइ सानानै मोजाङै मोजां जोङो जो ओ मोजाङै मोजां जों फसलखौ मोननो हायो बे बे हिसाबै जोङो बे कारति फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोङो आलारि बाथि फोजोंखो औ आलारि बाथिखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोङो न'खरनि मोनफ्रोम बारिफोराव जोङो, गंफा गंफा आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोनो जोङो, हानि आलारि बाथि बा बेफोरबायदिनो जोङो, थालिर फस्लानिखौ जोङो आलारि बाथि खालामनानै जोङो फोजोंनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो थाइगिर थाइगिरनि बिखं बा थाइगिरनि गांखंखौ जोङो ओ आलारि बाथि खालामनानै, जोङो ओ गासा सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबादिनो काति फोरबोखौ जोङो ओ फालिनाय जायो जोङो माखासे माइ आबाद मावनाय जायो बे माइ आबाद फोथारफोराव जोङो बैफोर आलारि बाथिफोरखौ फोजांहैनाय जायो न न'खराव जोङो ओ साथिखौ ओ फोजोंखांनायनि उनाव जोङो बारि फारसे आवगायलाङो बे बारियाव जोङो बे ओ जोंनि माइ आबाद बा जोंनि ओ ओ बिमा लोखि आइ लोखिखौ जोङो ओ, फालियो फुजियो जाहाथे ओ जोंनि माइ आबादा मोजाङै मोजां ओ फिथाइ थायो बा मोजाङै मोजां जायो बा जोंनि बे आबादखौ जेबो एम्फौ एनला बा दाउमा दाउसाफोरा ओ जेबो खहा खालामा बे हिसाबै जोङो आरज खालामनानै जोङो बे, आलारि ओ आलारि बाथिखौ ओ जोङो काति ओ फोरबोनि मुङै जोङो ओ फालिनाय जायो आरो थारैनो नंगौ सैथो खोथा जोङो बेफोरबायदि फालिनायखौ जोङो गोदो ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो बे फोरबोखौ, फालिबोबाय थादों आरो दिनैसिमबो जोङो फालिबोबाय दङ बेयो मोनसे जोंनि ओ बर'नि ओ मोनसे दोरोङारि फोरबो फालिथाय बे फालिथायाइखौ जोङो गोदो समनिफ्राय फालिबोबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैसिमबो जों दाबो फालिबाय थायो बेखौ जोङो ओ बावगार, नो हाया आरो बेयो मोनसे एंगारनो हायो जोंनि मोनसे गुबै फोरबो बेनिखायनो जोङो बे काति ओ फोरबोखौ जोंनि साफ्रोमबोनि न'खर न'खर जोङो बे फोरबोखौ जोङो ओ काति दाननि से खालार खालि जोङो बेखौ फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जोंनि बे काति फोरबोनि समाव जोंनि ओ गंफ्रोमबो बारि बागान बा माइ दुब्लि फोथाराव जों गंफ्रोमबो ओ आलारि बाथिनि सोरांजों जोंनि माइ बिदां सना गाबनिजों जों माइ बा मोदाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयो जोबोद जोंनि मोनसे ओ रंजा-रंजाथाइ जोंनि मोनसे काति फोरबो आरो बिदिनो जों ओ काति फोरबोखौ साफ्रोम साफ्रोमबो न'खर न'खर फालिनाय जायो आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां।
औ नोंथां। ओ काति फोरबोनि सोमोन्दै ओ सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। जोङो ओ सावरायनाय औ बेफोर सावरायनाय आयदाखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां।
जागोन नोंथां।
दिब्ला गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।